औ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
नै दसे सम बिजाबखौसो फरायजागासिनोमोन नोंथां
अ नोंथाङा दा औ नोंथाङा
औ औ नोंथाङा हर ओमफ्राय जेब्ला समखौथ' होखानांसिगोन होननानै आङो बुंदो दे
जागोन दे नोंथां आं एसे मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ मा आयदा
औ नोंथां माने आं सानदों आरो दा बे मेघालया नोंथाङाथ' मिथिखागौ नङा होमबा
औ औ मिथिगौ नोंथां
बे मेघालायाया माने मानि थाखाय मुंदांखा बेफोरनि बागै सावरायनो लुगैदोंमोन नोंथा आं नों दसे सम
औ दे सावरायनो हागोन
औ नोंथाङा ओ मेघालयनि बागै मा मा मिथियो एसे खिनथाना होदो नामा नोंथां
औ औ जेब्ला मेघालया ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा मेग मानि जोमैखौ फोरमायो आरो
औ नंगौ नोंथौ
मेग मानि जोमै आलाया मानि न'नो थारमानि मा जाखो जोंहा जोमैनि न' औ नामजोंनो मिथिखायो बियोना मानि थाखाय मुंदांखा जानो हाथावगौ बियो
औ नंगौ नोंथां
सबसे बांसिन अखा हानायनि थाखाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ
बुहुमनि गिसिसिन जायगा होननानै बुङोबा मेघालयाखौनो होनांगोन। ना नोंथां उम सेरापुन्जि दङ।
औ आरो मौसिन दाम दं जोंहा।
आरो बाव नों
माबा रायज्लायदों र' हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ
औ नोंथाङा दा बिजि नामा नोंथां?
औ बिजि नङा दे बुंनो हागोन नोंथां।
औ जागोन दे।
आरो जोंहा दङ लिभिं रुड ब्रिज
नोंगौ नोंथां बुहुमनि जेरावबो जोंथ' नुुनोनो मोननाय नङा नङा होमबा? जोङो मेघालआव थाङोबासो नुगोन। आरो आङो बुंनो सानो जेनेबा मेघालयआवथ' गोबां दनदरफोर दं गिदिर गिदिर नङा होमबा नोंथां?
औ
बेखौ जोङो गुबुन जायगायाव थाङोबाथ' नुनोनो मोननाय जाया।
औ बेबादि दनदरफोरखौ
औ बुंनो थाङोबा नोंथां गोबां माने मिथिंगायारि जायगा माने गोबां समायना जायगा आरोना नोंथां बियो
औ औ
इसोरानो गोबां माने बिराद समायना बानायदों बेखौ होननांसिगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आरो जोंहा
मेघालयाव
थांखांबाय आरो जोंहा मेघालयाव दंङो बयनिख्रुइबो साबसिन माने साफासिन जायगा।
नोंगौ नोंथां
माव मावलं औ औ मावलंमोन ना
औ नंगौ नोंथां
दा बिसोरनि बेफोरबायदि साखोन सिखोन लाखिनायखौ नुयोबाथ' जों मानसिफोरा गोबां गोबां सोलोंनानै लानांगौ नोंथां बेफोरनि बागै जों गावनि आबहावाखौ माबोरै साब ओ साब माबोरै साफ सिथोन लाखिनो हायो नङा होमबानो
औ जोंना मावलंङा जाहैबाय एसियानि बयनिख्रुइबो साफासिन जायगा
औ नोंथां
बेयाव जोंङो आरो बेयाव जोंङो मावलंनि गासैबो लामा सामायाव जोंङो डास्टबिन आरो बेफोरखौ नुनो मोनो नंङा होमबा। आरो बेयावहाय बेवहाय जोंना प्लास्टिकआबो बेन मावलंआव।
नंगौ नोंथां
औ
दा जोंबो बेफोरबायदिनो खालामनो हायोबाथ' जोंनि जायगायावबो गोबां साफ सिखोन जानाय आबहावाखौहाय साफा लाखिनायखौ नुनो मोनगोन ना नोंथां
औ औ
जोंनि जायगायावथ' नोंथां मानसिफोरा मोजां जायगा दङबाबो मोजां जायगाखौनो माने गावनि जायगानिनो मोजां जायगा होननानै बेखौहाय माने रैखा खालामनानै लाखिनोनो रोङा
औ औ
आरोबाव गुबुंलेसो खालामफिननानै लायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ आरो बेयाव माने जोंहा गोबां हार मा गोबां रोखोम रोखोमनि सुबुं नुनो मोनो जेरै खासि जयन्त्या गार'ट्राइब बायदि बायदि रोखोमनि औ
आरो जों खासिनि बागै बुङोबाथ' गोबां माने बुंनो थाङोबा मोनसे सोमोनांनाय बायदि माने मोनसे बिसोरहा मोनसे हारिमुवारि माबा दं आरो ना नोंथां जेरावहाय खान्थि दङो बिसोरा मोनसे नेमखान्थि जोंनि जायगायावथ' जेनेबा हिनजावफोरा हाबा जनानै गावनि हौवानि न'आवसो थाङो नङा होमबा नोंथां नाथाय बे खाथिफोरनियाथ' बिसिनि नेमखान्थिया जिेबायदि बिसोरनियाथ' हौवा मानसियासो हाबा जानानै हिनजावनि न'आव थाहैनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बुंनो थाङोबा बिसोरनिया हिनजाव मानसिया बाहेरायाव थांनानै खामानि एसे मावबावौ नङा होनोमबा नोंथां
औ
दा बे बेखौ नुयोबाथ गोबां गोग्गाथाव बाथ्रा हिनजावफोरनि थाखाय नङा होमबा नोंथां
औ आरो नोंथाङा मोनथिगौ ना जों जे मेघालयआव मोनसे शिलं दङ माने जेरै जोंहा आसामनिया गुवाहाटी आरो मेघालयाना जाहैबाय शिलं दा शिलंखौ मा होननानै मोनथिनाय जायो स्कटलेण्ड अफ दा इस्ट
नोंगौ नोंथां
औ स्कटलेण्ड अफ दा इस्ट मानो थाखाय बुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
नोंनो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
औ दे स्कटलेण्ड अफ दा इस्ट जोंहा बेनि थाखाय बुंनाय जायो मानोना बेयाव गासिबो जायगायावनो माने हाजो हाजो आरो मोनथिगौ ना फाइन थ्रि फाइन बिफां बर'आवथ मा बुङो आं बेखौ बावबाय जिखुनु फाइन थ्रिनि थाखाय जोंना मेघालयआ मुंदांखा
औ नोंथां
आरो जोमैया हाखौ माबानो हायो दांनो हायो जेनेबा
औ
आरो बेयावहाय बोथोरा जोंना गुसु आरो प्लिजेन्ट जानानै थायो
नंगौ नोंथां
औ
दाथ' बुंनो थाङोबा गोबां मोजां मोजां जायगा दङ आरो ओम आरो जोंहाथ दै बाज्रुमबो गोबां दङ नङा होमबा नोंथां जेराव जोङो सिराफुनजियाव थाङोबा सासिनि बिब' बिनानावफोरखौ जोङो नुहैयो नोंथां सेेभेन सिस्टार वाथार फल औ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आंबो नोंथां आङो बेरायनो थांखांबाय नालाय ओमफ्राय नुनानै जबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां माने खोनानायजों नुनायजों गोबां फारागथि दङ नों थां जेनेबा जों खोनाबाय थायो बिदि दै बाज्रुम दङ बेबायदि हाजो दङ होननानै खोनायोबा जोङो बांद्राय माने बिनि गोजोननायखौ लानो हाया आरो नोंथां जुदि मेगनजों नायथारोबा जों बांसिन माने गोजोननायखौ मोनो
औ
औ
आरोबाव जोंहा मेघालयआवहाय मोनसे दै बाज्रुम दंबावोमोन ना
औ नोंथां जोंखौ बेयो औ
बिमाय सासे बिमाया गावनि गथ'नि थाखाय बाज्रुमनानै जे थैलाय लायदोंमोन ना
नोंगौ नोंथां बेनि मुङा जाबाय नकालिखाय
औ नकलिकाय फल्स
औ बेथ बुहुमनि जौसिन ओम बेबायदिनो होननांगोन नङा ओमबा नोंथां ओम बेबो मोनसे जेनेबा मोनसे ओ सल'बाथा हिसाबै थालांबाय जेनेबा गावनि बिमाया गावनि फिसाखौ जेबायदि अनो नङा ओमबा नोंथां बुंनो थाङोबा बिमा होनोबा गावनि फिसाखौ माने गावनि फिसानि थाखाय गा बेखौबो बिसोरो बावसोमनो हायो आरो गावखौनो गावसो बिसो बावनानैबो होनो हायो नङा ओमबा नोंथां। बेफोरबायदि सल' बा थाखौ खोनायोबा गोजोननायबो मोनो जेनेबा जे बुहुमाव अनलायलायनाया दङ होनना। सासे बिमाया गावनि गथ'खौ मा बायदि अनो बेनि माने बेसेनखौ जों बुजिनो हायो आरो नोंथां
औ दन्दरफोरनि मादाव बुङोब्ला जोंना दङ सिजु केे माव मावस माइके बिसोरो बुहुत फेमास
औ नंगौ नोंथां
भारत जोंनि भारत हादरनिनो बयनिख्रुइबो गोलावसिन आरो गोथौसिन दन्दर बुंनाय जायो नङा ओमबा औ आरो दै बाज्रुमनि बेलायाव दङ जोंहा जेनेबा नोंथाङा मख' मख'खाबाय नकालिकाय फल्स नकालिकाय फल्स आ भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन वाटारफल
नंगौ नोंथां
नि जौथाया माने थ्रि फर्टि मिटार
औ नंगौ नोंथां आरोबाव जोंनाथ' नैबे शिलंआवनो बुंनो थाङोबा मो नसे वाटारफलबो दङ बेवहाय माने गोबां मानसिफोरा बेरायनो थाङो आरो नोंथां जायखौ होनो इलिफेन वाटारफल होननानै औ बुंनो थाङोबा मै मेघालयाव गोबां माने वाटार फल दङ आरोना नोंथां आरो मोनसे वाइसेदं होननाय मोनसे वाटार फल दङ बेथ' गोबां नायनो समायना नोंथां थांनानै नुहैनानै गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोनबोदों आरो ना।
औ आरो जोंङा मोनथिनो मोनबावो जे शिलंहाय रक केपिटेल अफ इण्डिया
औ
औ मानो होनोब्ला बेयाव बोसोरफ्रोमबो मिउजिक फेस्टिबोल बा मिउजिकनि फोरबो जायो।
औ नोंथां
बेयाव बेखौ मानो रक केपिटेल अफ इण्डिया होननानै बुङोब्ला जेनेबा बेनि लकेलनि सुबुंफोरा मिउजिकआव बुहुत माने इन्ट्रेसटेड।
औ नोंथां दा बेनो नोंथां माने जोङो दा मेघालयानि बागै रायलायनांगौबा गोबां सम नांबावगोन जोंनो। जोङो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा नङा ओमबा नोंथां?
औ जोंहा गुबैयै मेघ मेघालया मानो थाखाय मुंदां खा बुङोबा अखा आरो बयनिखुबो साफासिन जायगा बा गामि थानायनि था खाय आरो माखासे वा टारफल्स थानायनि थाखाय आरो माखासे दन्दर थानायनि थाखाय मुंदांखा होननानै मि थिनाय जायो औ।
दा होमबा नोंथां आं नोंजों उननि समावहाय सावरायफिननोसै नामा जोंना समाबो औ जानानै फैबाय नै नोंथां।
औ दे नोंथां मिथिब्ला।
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ